हेलौ ओं खोनादों
ओ
मा खालामबाय दङ
दङ ओरैनो
मा होनो मोनानि खाजा जाखांबायना
औ जाखांबाय नोंसा जाबाय
ओं जाबाय
ओम मा ओंख्रि संखो
ओंख्रिया जोंहा कबि आलुमोन
औ
ओं ओमफ्राय दायो फ्रि दा होमबा दसे
ओं ओंख्रियानो
ओं होमबा आङो जोङो आं माने मोनसे खौ रायज्लायनो होननानै फन खालामदों आरो नोंनो
औ दे
ओम बे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिखौनो सावरायनोसै नामा जोङो साननैजों दसे
ओम जागोन दे
ओं जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोङो गिबियावनो
ओं ओं
सबाय साम' नाफाम नारजि अमा बेफोरखौनो होननांगोन
ओं
अनला ओंख्रिखौथ' नै जोङो दा बायदि समाव जोबोद जायोना दायो बेबायदियाव मेवा अनला दाउ बेफोरखौ जोङो
ओ
जायो मेवाखौ दाबायदियाव मोन जानायजों लोगोसे जोङो मेवाखौ ओ उन फाय जेनेबा सिजोन गैयियाव जानो थाखायबो जोङो आसार बायदि खाम आरोना।
मेवा गोखै
आं मेवा गोखै खालामना दोनो।
माने हारसिंनो गोखै जालाङो दोननानो।
बिदिनो ओ नोङो अनला दाउ मेवा बे ओंख्रिखौ संफेरबायना संफेराखै?
अनलाजों दाउखौ संफेरबाय संनायालाय।
माबायदि सङो नोङो नोंनि स्टेलाव फोरमायना होदो।
आंथ' अनलाखौ सोमबाय सोमनानै दसे सोमनानै बोखांनानै जेनेबा उवालाव देयो ओमफाय बेखौ अन गुन्दै खालामना लानानै दोनसिगोन ओमफाय बेलेग फारसेयाव दाउ बेदरखौ इदिनो पियास बानलु माबानानै थावाव सेरनानै दाउ बुबे दाउ बेदरखौ एवो आरो ओमफाय दाउ बेदरखौ एसे एवफ्रामना गुदुं खालामबाय थासिगोन आरो ना खारैजों संख्रिखौ एकेबारे होखानानै।
ओ
अनलाखो माने दैया जेब्ला गोदौओ ना होमब्ला ओमफाय जेब्ला अनलाया लाथा लाथा जायो होमब्ला दाउ बेदरखौ लखबना होयो आरो आं।
ओं ओं।
उम ओमफाय बिदिनो दाउ बेदर होनानै खारैफोर नांनाय बायदि मोनबाथाय होला मा होनो सिगाङावनो संख्रि फोरखो होखायो नालाय दै गुदुंआव इफोरखो बिदिनो साखिनानै होफिनसिगोन आरो उनाव नांनाय बादिबा। नांनाय बायदि जान नायनानै बेनि उनाव संनानै
ओं ओं।
ओमफाय नोंनालाय बोरैथो सङो?
औ आंनाबो अनला ओंख्रि संनाया नों होननाय बायदिनो एसे सेमानो होनजासिगोन।
औ
माने नों होननाय बायदिनो फार्स्टआव माइरंखौ जोङो जि ओंखाम जाग्रा माइरं बे माइरंखौनो जोङो बेसे बुरजा सङो बेबायदिनो माबा ज खायै एसे सोमना दोननानै बेखौ आरामनो सुनानै बेखौ फोरानस्रोफिननांगौ आरो माइरंनि माबा दैया एसे रान-रान फोदला खालामफिननांगौ ओ बिदिनो आंबो बिदिनो बुंनाय बादिनो ग्रेन्डार नङाबा उवालफोराव देनानै बा ग्रेन्ड खालामनानै अन गुन्दै खालामसिगोन ओमफाय बिदिनो दाउजों सङोबा दाउखौ नों जेरै होनदों बेबायदिनो एवना लाग्रोनानै बिदिनो दै गोदौ होनोनानै ओमफ्रायो दै गोदौनायाव आंना माने डाइरेक्टनो दैजों गलायनानै होखायो आरो अन गुन्दैखौ।
औ औ औ औ बिदिबो जायो।
लाथा लाथ्रा जाया माने मा होनो गथा जाया आरो औ ओं दैजों गलायनानै डाइरेक्टाय गथा जाया ओं।
ओं गेजेराव बुंलांनोबावदों आङो मा होनो जेनेबा अनलाया लाद्रा खायैनि थाखाय सागं साना होयो आरो ना गेजेराव
ओं ओं सागं सायो दा सोरबाया आं स सायाय अनला ओंख्रिखौ
ओं ओं
आङो बेबायदिनो दैजों गलायनानै होखायो नालाय बेखायनो आंनो माने था खाखाया आरो।
लाद्रा जाया आरोना।
ओं लाथाखाखाया आरो।
औ
ओमफाय इदिनो मा होनो नारजि नारजि अमाखौलाय संफेरदों ना संफेराखै?
नार्जि अमाखौबो संबाय संनायालाय।
ओं ओमफ्राय नार्जिखौ बे संनायखौ फोरमायनायनि सिगांनो नारजिखौ जोङो माबायदि खालामो आरो माजों खालामो बेखौ खौ एसे फोरमायग्रोनानै होदे।
औ ओ जोङो जेनेबा मा होनो फाथो फाथो गोथाङा बै एसे बोराय एसे बोराय बोराय जाबा बिलाइया राबाथाय बिसोरो दानना लाबोनानै खानानै फोरानो आरो नारजिखौ। फाथोखौ ओमफाय जेब्ला बे गोरान जागोन अब्ला नारजि जायो नालाय।
उम उम नंगौदा।
ओं ओमफाय बै राननाय नारजिखौनो फाथोखोनो मा होनो नारजि गोरान जाबाथाय नारजिखौ दै जेनेबा दैयाव सोमहाबना दोनो आरो बिनि गोखाया खारहोनो थाखाय बिनि गोखाखौ खारोनो थाखाय ओमफ्राय दैयाव बिदिनो दसे गोबाव सोमना दोनबाथाय बे गावनो बिनि गोखा गोखाया ओंखार खायो आरो फिस्ला फिस्ला जानानै।
आफ्राय बेदरबा बेदरजों सङोब्ला बेदरखौ बिदिनो एवगोरा लाबाय। दाउ बेदर एवनायफोरबायदिनो बिदिनो जेरै पियास फानलु बेफोरदिनो होनानै एवो आरो। ओमफ्राय बेखौ एवखांनानै बै नारजि सोमना दोननाय आरो मोजां साफानै खननै खनथामसो गोखा खारसाासिम जेनेबा बिजला बिजला खारजासिम बै बिनि गोसोम गोसोम गयोना बे खारजासिम साफा सुनानै उनाव बे बेदर एवनाय जायगायावनो बेदरा मोनबाथाय नारजिखौ रखम होैदों आरो आङो ओमफफ्राय बिनि उनाव दसे नारजिजों एवफ्रामबाजि नारजिजों बेदरजों एवफ्रामबावनानै दै होसिगोन दै होनानै बिनि उनाव खारै होयो आरो आङो। बिदि सङो आरो आंना
अ‌ होमबा एसे प्रसेसा बेलेग जाहैबाय जोंना सानैनाबो आंना आरो एसे बेलेगलाय औ दा आं माबायदि सङो आं बेखौ नोंनो खोन्थानोसै होमबा
आ
आङो माने बे नारजिखौ नोङो माबायदि खालामो बेखौथ' खोन्थालांखाबाय सेम प्रसेसनो नारजिखौ फोराननानै जोङो दोनथुमनानै दोननानै जायो आरो ओमफ्राय बे नारजिखौ आङो दसे सोमनानै ओमफ्राय बेखांनायनि उनाव आङो एसे रुदबनानैबो लाफिनोबावो
अ अ अ रुइबो दा खायसे र
ओं आं माने बांद्राय गोखा जानो मोजां मोना नालाय ओंखायनो आङो रुद'बो आरो हबाथाय माने गोखाखौ होननानै बुङो नालाय आं दा बिदि जानानै आंना बे सर' जाहैबाय आरो
औ
ओं ओमफ्राय बिदिनो रुद
ब
ओमफ्राय माबा बेखौ हाफा सुसिगोन नों होननाय बायदिनो बिजाल खारजासै आरामनो ओमफ्राय सुखांनानै आं हायो ओमफ्राय बे फारसेथिं बेदर एक्सट्रा एवथिगोन जोङो अमा बेदरजों सङो नालाय नारजिखौ जोङो अ बेलेग सारायाव एवसिगोन ओमफफ्राय नारजिखौ बेलेग दो नङाबा सारायावनो बेखौ डाइरेक्ट खारैजों फोखोयो आरो आङो नारजिखौ
औ औ
दै होआलासिनो आङो दडाइरेक्ट नारजिखौ होसिगोन सारायाव बेनि उनाव खारै आरो संख्रि फ मोनग्रोसिगोन आरो ा बेदरखौबो फारसेथिं एवना लाखाबाय नालाय बेनि नांगौ मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर जाब्रां जि गासैखौबो होनानै ओम नारजिखौ बिदिनो फोमोनग्रोनानै दोलो दोलो खालामनानै लाग्रोनानै दै होसिगोन दै होनानै दैया एसे गोदौोबासो आङो बेदरखौ हरो आरो ओमफफ्राय बेयावनो दसे गोदौ होबानो ओमफ्राय बेनो आंना नारजि जासिगोन आरो।
ओ
ओमफ्राय बिदिनो धुन्दियाफोर जुदि थायोबा होनो हायो गंगार धुन्दिया बा ओरैनो धुन्दिया हाइजें बिलाइफोरबो होजायो।
औ हाइजें बिलाइफोरखौबो होजायो मोदोमनायनि थाखाय।
औ ओमफ्राय साम'खौ नोंसोरनिथिं बायना जायोना ना खननानै मोनो नामा
माखो
साम'खौ
औ साम'खो जोंथिं खननाबो जायो इदिनो दैमा बिलोफोराव ओमफ्रायो जेनेबा खननो हास्लाबाबा सोरबा सोरबा फानफैयोना बेफोरखो बायनानै जायो।
अ होमबा खाथि खाला बिलो दैमा दं आरो? साम'फोर मोनो।
औ औ दङ।
औ। मोनबेसे साम' मोननाय जायो बे बिलोआव?
साम'आ बांसिनानो जोंनिथिंजाय बे खिथु गुसुंखौसो मोनो गोलाव खौ मोननो नागिरा आरो।
औ।
गोलावखो जाफेरनायबो जाया गुसुंखोसो ओमफाय ओरैनोथ ' साम'लादायफोरखो बारा मोनबाङा ओरैनो जिदि बोथिसे गाहाम थांनाय मोनफेरा आरोना ओरैनो दरफा दरनै इदिनो दसथा गाहाम इफोरदिल' मोननाय इदि जाजानाय हिसाबाव मोना साम' लादायफोरखौ। जोंथिं बांसिनानो बे साम' खिथु गुसुंआसो दङ आरो।
ओं।
एसे गोमालांबाय साम' लादाया जोंनिथिंबो एखे।
उम।
साम' गोलावखौलाय आंङो जादों जानाया ओमफ्राय साम' गोलावखौ माने जों जानो बारा मोजां जाया आरो जोबख'नो थाखाय बे मोजां
ओं आंलाय मोनजाफेरदों खनसेल' मोनजाफेरदों आं बेखौ। ओमफ्राय बेलेगनि न'आवसो मोनजादों आरोना मा होनो थास' बिबारजों संनायमोन।
अ थास'बिबारजोंबो सङो ना?
आं बारा गोसोआव गैबांला बोरै बोरै संनाय बेलेगनावसो मोनजानाय नालाय।
ओं ओं दे। दा जोंङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जोंना समाबो जानानै फैबाय ना।
औ
ओं दे।